नोंथाङा फ्रि दङ? आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायजागोन।
आयदायानो जादों नोंथां बैसागु।
औ।
बैसागु होनबाथ' जों बयबो मोनथिखागौ बर'फोरानो बैसागुआनो बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो।
औ।
बैसागुनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जों बैसागुखौ आथिखालाव मोननै रोखोमनिल' नुनो मोननाय जासै नोंथां।
औ।
बे मोननै रोखोमनि बैसागुआनो जादों मोसौनि बैसागु आरो मोनसेया मानसिनि बैसागु।
औ।
मोसौनि बैसागुखौ जों सिगाङावनो बुंग्रोनांगोन मानो होनोब्ला मोसौनि बैसागुखौ मानसि सिनि बैसागुनि सिगाङावनो खुंनाय जायो।
औ।
मोसौनि बैसागुखौ जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावनो खुंनाय जायो नोंथां ‌।
औ नोंथां।
मोसौनि बैसागु खुंनो थाखाय जोंनो गोबां फैथाय सामथाय न'नि आरो हाग्रानि माखासे बिफां लाइफांनिबो गोनांथि जायो।
औ।
न'नि फिथाइ सामथाय होनोब्ला जोंना लाव फान्थाव बेफोरखौ नांगौ आरो दिग्लि लिथि बेफोरखौ नांगौ। आरो हाग्रानि होनोब्ला जोंना माखासे थाराय बेफोरखौ नांगौ आरो खाथ्रि बिबार बेफोरखौबो नांगौ बेफोरखौ जोंना मोसौनि बैसाग सागु जानायनि सिगाङावनो थियारि खालामना लाग्रोखानांगौ मानो होनोब्ला मोसौनि बैसागु खालि जोंना थियारि खालामनो मोना होननाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थि दंओ। बेजों लोगोसे आरो जोंना मोसौनि बैसागुआवबो मोसौनो गोदान दरग होनाय जायो नालाय बेखौबो जोंना बिफां लाइफां फिथाइ सामथायखौ थियारि खालामनाय दिनखालिनो लाबोनानै दोनफैखानांगौ।
औ।
बेफोरबायदिनो बेफोर गासैखौबो फिथाइ सामथाय दरबफोरखौ लाबोखांनानै अखानायै जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायो अब्लासो जोंना मोसौनि बैसाग खौ फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो सिगाङावनो बे खांनानै दोखानाय फिथाइ सामथायाइ बिलाइफोरखौ मोनफा मोनफा हानानै लानांगौ हानानै लाखांनायनि उनाव जोंना माखासे माला सुयो आरो माखासेखौ जेब्ला मोसौखौ फुख्रि नङाबा दैमा दैसा बायदि हाखरानो जाथों बेयाव थुखैनो लाङो अब्ला जोंना लामा लामा खुगा मेथाइ रोजाबनानै सारलांनाय मोनसे नेम दं बेयावबो।
औ।
बिनि थाखायनो बेखौबो खावसे हानानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेयाव गोदोनिफ्रायनो सो सोलिबोनाय खुगा मेथाइानो जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि जा बिफा बलद बायदि जा होननाय
औ।
जाय दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलावबो सोलिबोगासिनो दं।
औ।
आरो बे दिनखालिनो जोंना हाग्रानिफ्राय जा मोसा लख्रा बेफोर फैनाया जाहाथे मोसौखौ जानो हाया बेनि थाखाय जोंना न'आव बाहायग्रा साराय थौ जाय खिजाया बेफोरनिफ्राय मोनसे ला लानानै हांगार सोना लानाय जायो आरो नोंथां। बे हांगार खौ जोंना लाइजौ नङाबा जायखि जाया मोनसे आइजेंआव एरना लानाय जायो आरो बेनि उनावसो जोंना थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनाव गाब फुनाय जायो आरो।
औ।
बे काप फुननायानो मोसौ लख्राया जाहाथे जानो हाया होननाय। मोसौनि दिनखालि जोंना मो मोसौखौ उदाङै खायालासेनो नागारो नालाय नोंथां। बिनि थाखायनो आरो। बे नेमखान्थिया।
औ।
आरो मानसिनि बैसागो होनोब्ला जोंना बैसाग दानि से खालारनि। निफायनो जागायो। बिदिनो बे से। से खालार खालि जोंना मोनफ्रोमबो न'खर न'खर आलारि बाथि फोजोंनाय जायो।
औ।
जाय न'खरनि बिगोमा बेनो आलारि बाथि। खौ सिगाङावनो दुगैस्रां लोबस्रां सावो आरो नोंथां। गोदान बोसोरनि जाहाथे बयबो न'खरनि सुबुंफोरानो लोमजाया साजाया मोजाङै मोजां बारहोलांनो हायो। एबा सुख सान्थियै न'। न'खरा थाङो बेनि थाखाय आरो।
औ।
बे दिनखालि आरोबाव जोंना गेदेरा उन्दैफोरनो बोर होयो आरो उन्दैया गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो।
औ।
बिदिनो जेब्ला नै खालार जागोन अब्लानिफ्राय बिदिनो जेब्लानिफ्राय नै खालार जागोन अब्लानिफ्राय जोंनि ओनसोलखै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गावबाागाव हानजा लानानै मागिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
बे मागिनाय समावबो जोंना आइजोफोरा दख'ना बिदन फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा गाननाय नुनो मोनो आरो हौवासाफोरखौ गामसा गोथां आर'नाइ गोथां बेबायदिनो। लानानै हानजा हानजा मागिनायखौ मोनफ्रोमबो न'खर न'खर थांनानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बिदिना मागियै मागियै नै खालारनिफ्राय द खालारसिम नुनो मोनो जोंनिखै
औ
बे मागिनायाव मोननाय माइरं नङाबा फैसाफोरखौबो जेब्ला बैसागोनि जोबथा खालार नङाबा जायखिजाया मोनसे सुबिदाखौ नायनानै लानानै जोंनि ओनसोलखै रंजानाय हिसाबै खाना जानाय होननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बिदिनो आरो जेब्ला बैसाग दाननि स्नि खालार जायो अब्ला जोंनिखै माखासे हाग्रानि बिफां लाइफां मैगं जाग्राखौ खांनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदि खांना जानायाव जों जोंनि ओनसोलखै खिफि बेन्दों दिंखिया बेफोरखौ लानो हायो बेफोरखौ जानायाबो मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे सोलिबोनाय बायदियै जोंनिखैबो जाबोगासिनो आरो नोंथां बे जानायनि जाहोनाबो जादों जाहाथे बेमार आजार जाया बेनि थाखायनो आरो नोंथां
औ
दा नोंथाङाबो बैसागुनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ बैसागोनि फोरबोनि बागै नोंथाङा फोरमायखाबाय अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव माबोरैफोर माबोरै फा फालियो बेखौ आं माने नोंथांनो एसे फोरमायनोसै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बैसागोनि से खालारनि गिब बिनि सिगांखा सिगांनि सानखौ जोङो मोखौनि फोरबो बायदि फालिनाय जायो ओ बि सान खालि जोङो गिबियावनो मोसौनि फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो होनोब्ला ओ जों मोसौखौ बायदिसिना खामानियाव एबा आबाद मावनायाव हालेवनाय समाव जोङो मोसौखौ बाहायो एबा जोङो मोसौनिफ्राय ओ जा गाइखेर मोनो बे गाइखेर बेखौबो जोङो बायदिसिना ओ जेरै जानायाव एबा जोंना जा ओ जेरावबो मुलाम्फा एबा फालांगि खालामनायावबो जों बाहायो बेनि थाखायनो मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो होननानै आं मिथिनो मोनगोन आरो नोंथां लोगोसे मोसौनि फोरबो खौ फालिनायनि सानखालि ओ जोंना नोंथाङा बुंनाय बदिनो गिबियावनो गलिनिफ्राय बहरननानै बिसोरखौ ओ दैखराव एबा दैमायाव थुखैनो लाङो ओ बिदिनो थुखै थुखैखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनोथ मोसौखौ थुखैनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बदि जेरै लाव फान्थाव काजालगुरि दिग्लिगुथि दिग्लि बिलाइ ओ बिदिनो हा हालदै बेफोरखौ गासैखौबो हानानै लानाय जायो हाना लानानै सानो थाखा खायसे दोनो लोगोसेनो बिसोरखौ बे सानखालि बिनिनो माला दा गानहोयो आरो जेसेबांखिनि ओ मोसौ दङी बे बेसेबांखिनि माला सुनाय जायो बे सानखााललि थुखै हा थांनायनि उनाव ओ बिसोरखौ बिदि लाव फान्थावनि लाव फान्थावजों सारनानै खुगा मेथाइखौ रोजाबनाय जायो आरो खुगा मेथाइ खौ आंहा एसेबां गोसोआव गैया। ओ बिदि बिसोरखौ सारखांनायनि उनाव बिसोरनि गङाव मोनसे मोनसे मालाखौ गानहोनाय जायो गानहोखांनायनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव गङाव थाव फोननाय जायो आरो नखरनि जा जानाय जाथि थाव दङ बेखौ फोननाय जायो। बेखौ फोनायनि उनाव ओह मोसौनो मोसौनि बिखुङाव सारायनि जा हांगार दङ बेवहाय थाव लगायनानै बिसोरनि बिखुङाव फोननाय जायो आरो बि सानखालि बिदि गोसोमखौ मानो फोननाय जायो होन- होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जेरै मुफुरा बिसोरखौ नुयोब्ला जानो हायै बायदि बिसोरनि बिखुङाव गोसोमखौ फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बिसां खालि ओ बिसोरखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो बिनि उनाव बे सानखालि जोंनि ओनसोलाव ओ हाग्रानिफ्राय ओ जौसे स्निथा हाग्रानिफ्राय मैगं नागिरनानै जायो आरो नोंथां नाथाय गोदोनि समाव जौसे स्निथाथ नागिरनानै मोनोमोन नाथाय दानि समावथ एबा दानि समनि गासैबो सुबुंफोरा नायग सिनायथि सिनायनो मोना एबा बांसिनानो मुवाफोरखौ नागिरनानै मोना नालाय बिनि थाखाय थेवब्लाबो जाखिनि मोनो बेखिनिखौनो खांनानै जायो। ओह मोननैसो मुंलाब बुलाब जों बुंजागोन जेरै मानिमुनि गोदेर उदै जेरै भेदै लथा बिलाइ खुंखा बिलाइ थिंखिया लाव बिजौ गोरलै ओमफ्राय थासनि जा बिलाइ गोरलै बेख खौ होयो बिदिनो बायद बे बायदि बायदिसिना खंखर खंख्रला बिलाइ बिदिनो बायदिसिना मैगं थिखांनानै बे सानखालि जों जायो आरो नोंथां। बिदिनो मोनाबिलि समाव जोङो मोखौआ जेब्ला गलियाव गलियाव फैयो अब्ला जोङो बे सानखालि मोखौनि थाखाय दिरुं गोदान एबा फागा गोदानखौ आलारि बाथि गय फाथै जरा लानानै फागा गोदानखौ बाउनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बिसानखालि मोखौनि फोरबोआ बारलाङो बिनि नखानायै बैसागोनि से खालारखौ जोङो मानसिनि फोरबो बायदियै फालिनाय जायो आरो नोंथां। मानसिनि फोरबोखौबो ओ बिदिनो नख'राव गासैबो ओ गोथारै दुगैस्रब लोंस्रब गाैबो गावबा गावनि बाथौनि थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंनानै गोदोनिफ्राय उन्दैया बोर लायो उन्दैयाबो उम गोदोनि फ्राय उदिया बोर लायो आरो नोंथां। बिदि गेदेराबो उदैख खौ बोर होयो बि सानखालि बिदिनो बारगयो बिनि उनाव गासैबो बिनि उननि नखानायैनिफ्राय गासैबो रंजानो बाजानो ओंखारलाङो ओ गासैबो रंजा बाजानो ओंखारलांनायनि समाव ओ गासैबो आइजोफोरा मा गानो होनोब्ला गोमो गाबनि दख'ना ओ गोथां गाबनि आरनाइ जानजियाव खानानै गोजा गाबनि रेगे रेगां लानानै देलाय मालाय गासिबो बैसागोखौ मागिनो थाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां।
बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां।
औ गोजोन्थों।